हेलौ, खोनादों? औ औ खोनादों नोंथां।
अ ओ नोंथाङा बे समाव दा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां आंथ' नै दायो ओरैनोसो दङ।
अ बिदिब्ला जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव ओ माखासे सावरायलायनाय लाजागोन नामा नोंथां?
ओं लाजागोन।
अ बिदिब्ला जोङो ओ औवा आरो बिनि बाहायनाय बे आयदानि सोमोन्दै जोङो दसे सम ओ सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला आङो औवा बे औवानि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
औ औ दे नोंथां।
औवा ओ औवाया जाहैबाय ओ मोनसे बिफां ओ बेखौ जोङो गायनाय जायो आरो। ओ बिनिफ्राय जोङो ओ औवानिफ्राय ओ माखासे बायदिसिना मुवा बेसाद ओ बानायनाय आरो बाहायनाय बेफोराव जों ङो औवाखौ बाहायनो हायो आरो। ओ औवाया जोंनि मानसिनि जिउ खांनायाव ओ गोनां जानाय माखासे मुवा बेसाद। बेजों लोगोसे बायदि बायदि खामानियाव ओ औवानिफ्राय जोङो हेफाजाबखौ मोननो हायो आरो गिबियावनो जोङो औवाखौ उम गायनानै ओ मोजाङै जोथोन लाग्रोनांगौ आरो ओ औवाखौ गायनानै ओ औवाखौ बारा बिदिनो जाब जाब बारा जाहोनो नाङा आरो अब्ला औवाया बारा गिदिर जानो नागिरा एसे दाननानै होबाय थानांगौ आरो अब्ला औवाया गिदित गिदित जायो। बेनिफ्राय जोङो औवानि गोबां मुलाम्फा मोननोबो हायो आरो औवाखौ जोङो फाननानै रांबो आरजिनो हायो। बुजिनो हायो आरो आरो माखासे बायदि बायदि रोखोम आगजु बानायनाय बायदिसिना दारिमिनफोराव बानायनाय बे फोरनि बाहायथियावबो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो ओ दा नोंथाङा ओ औवानि माखासे जोंनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय जेनेबा औवाया जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन
औ औ औ
दायो औवाया जोंनि बर' समाजजों माबायदि सोमोन्दो दं होननानै बुङोब्लाथ' आङो बेखौनो बुंगोन जे औवाया जोंनि बर' समाजयाव जों मोनसे एंगारनो हायै सोमोन्दो दं होननानै आं बुंगोन मानो होनना बुं ङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे औवाजोंहाय गोबां माने जोंनि जा बाखिनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बानायना लानायजों लोगोसे जोंहा औवाजों माखासे जोंनि ओ समाजनि गुबै गाहाय गाहाय हाबाफोराव बाहायनाय औबो जों नुनो मोनो ओ जेरैबायदि जोदो गोदाय दक टर अरजा गैयि समावहाय माने जुदि सोरबा सासे आइजोआहाय ओ जे जोनोम होनाय समावहाय ओ गामिनिनो खायफा माने बुरै बैसोनि सुबुंफोराहाय बे ओ जोनोम होनाय समावहाय औवानि निलिजोंहाय बै गथ'नि नारिखौ हानाय जायोमोन नङा होमबा नों थां औ आरो बेनि अन गायबो जोंहा जोंनि बर'निनो धोरोम बाथौ धोरोमाव जोङो गाहायै जोङो बाथौखौ औवाजोंनो दुमनाय जायो नङा होनबा नों
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदिनो जोंहा गाहायै जोंनि माने ओ न'खरावहाय गोनां जानाय माखासे आइ आइ जें आयला जेरै जोंङो संनाय खनाय बनाय ओ आइें आइला जेरै जोङो मा होनो ओ माखासे मैगं खादा हिसाबै बाहायो जेंगाय होनो जायखौ आरो बिदिनो गोबोर गारनो थाखाय जों खादाखौबो बायनाय जायो खादाखौबो बे औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो ओ बेफोरबायदिनो जोंहा मैहुर खालामनायावहाय नांगौ जानाय आइजें आइला जेरै जेरै बायदि जोंङो जेखाय खबाय सानदांगा आरो सान्द्रि बेफोर गासैखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जोंहा ओ न खराव दै सानफ्रोमबोनि नांगौ जाबाय थानाय जेरै सिथ्ला सिबनो थाखाय बा न' सिबनो थाखाय जोङो हासिबखौबो गोदो गो दाय माने बर'फोरा औवानिफ्रायनो बानायनानै लायोमोन आरो
औ औ
आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोराथ' गाहायै माने आबाद मावनानै मैगं मैगं मैला फसल आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि नङा होमबा औ समावहाय माने जोंनि बर'फोरा माने आबादखौहाय जिब जुनारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय ओ बे औवानिनो जेवरा दुमनानै हायो लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो न'नि बाउणारियाव आरो मा माखासे मैगं मैगं थाइगं बेफोरनि फसलनि फारसे माने बेरा होनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो आरो बेनि अनगायैबो मखजाथाव मखनो गोनांथार ओ दं बावो जोंहा जेराव गोदो गोदायनि समाव आथिखालनि बायदि सिमेन्ट अन्थाइ बालाजों न न लुयि समाव गोदो गोदाय औवाजोंनो जोंहा इन्जुर बानायनानै ओ बेफोर नफोरखौहाय लुनाय जायोमोन आरो आरो बेनि अनगायैबो माइ दोननो थाखाय जेरै जोङो दुलि उन्दुनायाव जोङो आथिखालनि बाय दि माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मेट्रिस बा बेफोर प्लासथिकनि ओ खार क्लेट बेफोर गैयि समावहाय दारहा बानायनानै लायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बेफोरबायदिनो जों नायोब्ला नुनो मोनो माने औवाया जोंनि बर समाजनि जिउजों मोनसे एंगारनो हायै सोमोन्दो दं होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ
बिदिब्ला नोंथाङाथ फोरमायबाय औवानि माखासे बाहायथिफोरखौ ओ ओ औवायाथ नंगौ नोंथा जोंनि बर समाजनि माखासे एंगारहायि गोनांथि ओ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोंनि सानफ्रोमबो थांनानै थानायाव बाहायनाय माखा खासे ओ आइजें आयला बेफोरावबो जों औवाजोंनो बानायनानै लायो सानफ्रोमबोनि ओ जोंनि खामानि मावनायाव बाहायनाय माखासे आगजुफोरखौ जों औवाजोंनो बानायो आरो नोंथाङाथ बु ओ बुंलांबावबाय गोदोनि जोंनि सिमेन्ट इथा बायदिसिना ना न गैयि समाव जोंनि बरफोरा ओ जोंनि थाग्रा न बेखौ औवाजोंनो बानायोमोन नोंगौ नोंथां बेयो सैथो ओ गोदोनि जुगाव जोंना अन्थाइ बाला सिमेन्ट इथा बिदिनि न गैयै समाव जोंनि बरफोरा ओ औवाजोंनो ओ नखौ बानायनानै लायोमोन आरो बे सैथो नंगौ। बिनि अनगायैबो जोंहा ओ माइ दोननो थाखाय दुलि बेफोरखौबो जों औवाजोंनो हेबनानै बरफोरा ओ माइखौ दुलियाव दोनोमोन नंगौ नोंथां थां बेबो सैथो नोंथाङा गासिबो सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे ओ बरफ्रा फसल मावनानै आबाद गाहाय बरफ्राथ आबाद गाहाय खा फसल मावनायाव ओ जेवरा दुमनाय बेफोराव बाहायो नंगौ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बरफोरा ओ आबाद मावनाया माखासे ओ गोनां जानाय जेनेबा बै समाव ओ लहाफोरनि माखासे आइजें मोनि समाव जेरै हासिनि बानायनाय ओ आबाद मावनायाव गोनां जानाय जेरै मै जुंगाल बेफोर हाथुरा बे बेफोरखौ जोङो जोंनि बरफ्रा औवाजोंनो बानायनानै लायोमोन आरो बे समावथ जोंना ल हानि माखासे आगजुफोरा गैयामोन नालाय गोदो गोदायनि समाव। ओ बे समाव औवाजोंनो बानायोमोन। ओ बेजों लोगोसे जोंहा औवा ओ औवाखौथ जोङो दानि जुगाव माखासे ए ए फ्रायानो ओवा नि आगजुखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनला दा बिनि बे जोंनि दा बे मुगानि समाव जोङो औवानि आबादखौ मावनायखौ आं नुनो मोनदों आरो बे औवानि आबाद मावनानै ओ जोंनि बे नखर थांनानै थानायाव जाहाथे रांखावरि आरजिनानै जोङो ओ मोजाङै मोजां जोंनि नखरखौ जौगाहोनो हायो बिनि बिनि औवा आबाद मावनानै ओ जोङो रांखौ आरजिनो हानायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथाङाबो ओ सानो नामा जे ओ औवाखौ जोङो आबाद खालामनाय ओ जोंनि न'खराव जोङो जेनेबा गसंथानो हानाय। जेनेबा आबाद मावनो हायो नामा नोंथाङा सानो नामा?
औ औ नोंथां आंबो सानो बेखौ खौनो आरो आङो नुबोदोंबो जोंनि खायफा माने ओरैबायदि सुबुं दङ जेरावहाय माने औवाखौ आबाद खालामाखैब्लाबो जा खायसे दङ। ओ बेखौनो माने फाननानै माने न'खरारि न'खरनि जाखिनि गोनांथि आथि जानाय मुवा बेसादखौ बेखौ फाननानैनो माने खायसे न'खरखौ खुंनायखौ नुबोदों आरो आङो बेफोर जानांगौ बेफोरबायदि गोनांथि बेखौ फाननानै बदि जोङो रांखावरि खामायनो हायो बेनि गोनांथिखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव बैफोर औवाखौहाय आबाद मावदों जानांगौ आरो जोंहाथ' औवा औवाजोंबो बेखौ जोङो बिदिनो माखासे जेराव जोङो लिरो नङा होमबा बहिफोर बानायो बेफोरबायदिबो बानाय होननाय खोनादों आङो आरो जोंहाथ' गोबां आथिखालावहाय गिदिर गिदिर बिल्डिंखौल'सो माखासे मानसिफोरा लुदों नाथाय बेयावबोदि जोंनो औवाखौनो नांगौ नंङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो माने जोंनि गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय। फोराव एसे गोबां औवानि गोनांथि जायो जिहेथु बेनिखायनो बैफोर सुबुंफोरा बेफो ओ सुबुंफोरा गोनांथिखौ नायनानै आथिखालाव बेनि गेजेरजोंबो रां खामायनो हायो बेखौहाय माने नोजोर बोनानै औवाखौ आबाद खालामदों आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ। ओ। औवाजों आंनि आं मोनथिनायाव नोंथां औवाजों दानि नैबे बे मुगायाव जोङो औवाजों जेन'बा माखासे दिजाइन जेनेबा बिबारफोर मानिबा साजायनाय बेफोरखौबो बानायो होननानै आङो बानायनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो। ओ औवाजों ओ बायदि-बायदि जेन'बा जोंनि न'आव ओ जेनेबा साजायनाय महरै औवानि बिबार औवानि बिलाइ माखासे दिखांङो ओ माखासे ससियेल मेडियायाव नुनो मोनदों आरो औवाजोंनो बानायनाय बेजों लोगोसे आङो औवाजोंनो गोबां रोखोमनि आगजु आग्ला बानायनाय दानि जुगावबो औवा
औ।
बिथाङा दानि जुगाव औवाखौ बाहायगोन ना बाहाया होननानै सानो।
ओ आथिखालावबो माने औवानि गोनांथिया दङ आरो। बाहायबाय थानायखौनो जों सानफ्रोमबोनि जिउआव नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ। उम बिदिब्ला नोंथां जोंहा बे जोंनि औवा आयदानि। एस-ला औवा आयदाखौ लानानै सावरायनाय बे सावरायनायखौ ओ एस सेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ-औ। जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ दे। औ।